औ
अ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हालायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो बजबबाय नोंथांनि हामब्लायनायखौ जों-जों दायो मानि बागै सावरायनो नोंथां
आं दा जों फरायसालिनि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां जों माने गोदो-गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिम फरायसालिफोरा माबायदिहाय जौ जौगाबोखो बेखौ सावरायजागोन नोंथां जोंङो औ- औ दा नोंथाङा जोंनि दानि एबा गोदोनि फरायसालि फरायसालिफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा मा फारागथि नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां?
औ होमबा आं फोरमायनोसै नोंथां जोंथ'
बर' बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा गोदोनि समाव फरायसालिफोरानो जि जोंनि माबायाव गामि ओनसोलफ्राव बारा गैयामोन नोंथां जेरै फरायसालि होनना बुंङोबा अबावबा मोनसे ओ जायगायाव गोजान जायगायाव दाबसे आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा थाम ब्रै बिदिनो थामजि ओ थामजि एबा नैजि किल'मिटार गोजानफ्रावसो दाबसे दाबसे बिनिफ्राय जों गोजान खस्थ'नि गेजेरजोंसो गोदो फरायसालिफोरखौ ओ बर' सुबुंफोरा मोननो हादोंमोन नोंथां। गोदो गोदायनि फरायसालि होनोबा नोंथां बे फरायसालि फोरा गोदोनिया जाहैबाय गोदो ओ नांगौखिनि फोरोंगिरिफोरखौ जों मोननो हायामोन जेरै आरो रोंखा राखा फोरोंगिरि बेखौ जों मोननो हायामोन नोंथाङा आरो आथिखालनिखौ जों नुयोब्ला नोंथां आथिखालथ' फरायसालि होनोबा गोबां फरायसालि दंसै जेरै स-सरखारि फरायसालि आरो गावारि फरायसालि आरो बेजोंनो जों माखासे गुबुन गुबुन ओ मिडियामनि ओ रावारिफोरनिबो फरायसालि नुनो मोनसै नोंथां। गोदोनि फरायसालिफोराव जोंहा जेरै नांगौखिनि फोरोंगिरिफोरखौ मोननो हायामोन बिनिखायनो जोङो फरायसाफोरनि सोलोंनाय गोबां माखासे सोरनावबा सोरनावबा आबुं जाजोबामोन आरो सोलों सोलोंनायाव जोबोर जेंना जाना फैयोमोन जों सुबुंफोरा एबा गोजान गोजानावसो जायोमोन ना गोदोनि फरायसालिफोरा दानिखौथ' नायोब्ला जों खाथि खाथियाव नुनोसै आरो गामि ओनसोलावनो गंफा गंफा गावबा गाव गामियावनो गंफा गंफा थासै नाथाय गोदोनि फरायसालिफोरा जाहैबाय औ गामि दरब्रै दरबाजोंसो गंसे फरायसालि जायोमोन आरो बेयाव फरायसालिफोराबो जेरै नांगौखिनि ओ माखासे बेसादफोरा थाजोब बामोन आरो माखासे न' बांफ्राबो बायला जिला जेरै औवानिनो बानायोमोन। आरो आथिखालनिखौ नायोब्ला नोंथां जोंनि फरायसालिफ्राथ' गासिबो गोदान मुगानि सिमेन्टफोरजों एबा प्लास्टारफोरजोंसो इथाफोरजोंसो बानायनायनि नुनो मोनसै। गोदोनि फरायसालिफोर बुं बुङो जा गोदोनि फरायसालिफ्रा जेरै बारा साब सिखोनबो लाखिनाय जायामोन। आरो आथिखालनियाथ' साब सिखोन जाजोबसै गासिबो फरायसालिया ओ बिदिनो गोदो नांगौखिनि माखासे से बुस्थुफ्राबो ओ जोंनि गेजेराव गैजोमामोन नालाय। थां बेनिखायनो जोंहाबो फरायसालिफ गोदोनि समाव बारा मोजां नङामोन आरो बेफोर फरायसालि बेनो बेफोर फरायसालियावनो जोंना माखासे सुबुंफोराबो गावबा गावनि सोलोंथाइखौ लानानै सोरबा दा गोजौ फारसे दावगानो हादों आरो सोरबा सोरबा दावगानो हायाखै आरो गोदोनि फोरोंगिरिफोरखौ बुंङोब्ला जोंहा गोदोनि फोरोंगिरिफोराबो ओ माखासे ओ ओ निसा बेसादफोरजों गोदोना थायोमोन आरो बेफोरावनो जोंनि माखासे फरायसाफोराबो नां गौखिनि गियानखौ मोनाखैमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो दा जों नुनो मोनलाय आरोखि नो
औ नोंथां थारैनो
आरो फरायसालि होनबा बेनोसै नोंथां गोदोनथ' बिदिनो फोरोंगिरिफ्राबो सासे गाहाम जायोमोन। फरायसाफोरा जायोमोन गासै सेजौ जन गाहाम जायोमोन नाथाय फोरोंगिरिया सासेल' जानायनि जाउनाव ओ फोरोंगिरिया मोजाङै मोजां फोरोंजोबनो हायामोन आरो फरायसाफोरखौ नांगौखिनि गियान होनो हाया यामोन आथिखालाव जोंहा थामजि नैजि फरायसाफोरनि गेजेरावनो जोंहा थामजन गाहाम फोरोंगिरि थानायखौ नुनो मोनसै जोङो। नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेनोसै आरो गोदोनि फरायसालि दानि फरायसालि बुङोब्ला जोंहा गोदोनिखौ नुयोब्ला जोंहा गोबोर जोबोद गोदोसोनाय औमोन आरो आथिखालनिखौ नुयोबा जोंहा जोबोद जौगाबाय नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंथां गोदोनि
औ दाथ' आं गोदोनि फरायसालि होननानै बुंग्रोयोबा
औ।
गोदो गोदाय जायगायाव फरायसालि गैयामोन जानांगौ दा जों बिजाबफोराव मोनोमोन आरो जेरै जोङो गुबुन जोंनि जोंनि हादर गुबुन हादोरसाफोरनि खायफा खायफा जायगाफोराव जेरै आश्रमफोर दंमोन होननाय हाग्रा गेजेर गेजेर दा बेफोराव फरायनो थांनो गोबां गोजान गोजान लामा हान्थिनानै थांनांगौ जायोमोन। खायसे खायसे फरायसाया दा गोदो गोदायनि बै आस्रमफोराव फरायनायाथ' ओ लेखा एबा बहि खलम बेबायदि लानानै फरायनाय नङामोन गोदो गोदाय गोदो गोदाय रिसि मुनिफोरा जोंनिया बिफां सिं सिंनो फरायसाफोरखौ ज' खालामनानै बेवहायनो बिसोरो गावसोरनि मोननाय गियानफोरखौ ओ फरायसाफोरनो होयोमोन। आरो फरायसाफोराबो बै समाव जायनो बेफोरबायदि रेसिमुनिफोरनि आश्रमाव फरायनो मोनोमोन बिसोरो जोबोद गोरों गोरा जायोमोन। होननानै जों खोनानो मोनो गोदोनि बाथ्राफोरखौ दा बेनि उनाव समबाब नै बाबै जों नायनो थाङोब्ला जोंनि नै गेजेर ओ जोंनि गोदो गोदायनिनो समखौ बुंफिन जेरै दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जेरै बर' राइजो फोरावबो फरायसालिफोरा गोसारबायमोन जानांगौ बै समाव दा गोदो गोदायथ' बर' रायजोफोरनि फरायसालि होनना बुंङोबा बड' मिडियामथ' फरायसालि गैयामोन जानांगौ नोंथां ना? दा फरायग्रा फरायग्रा फरायसाफोराथ' फरायोब्ला ओ एसामिस मिडियामफोराव नङाब्ला इंराजि मिडियामफोरावसो फरायनो गोनां जायोमोन। दा बै सम खिनियावबो दा जोंनि बर' रायजोखिनियाव गोबां फरायसालिफोर गैयामोन आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंना गोबां गोजान गोजान लामा हान्थिनांगौमोन जोंनि बर'फ्राबो जुदि फरायसालियाव थांनोब्ला सोलोंथाइ जुदि लानोब्ला दा बेफोरबायदि थासारियावबो जुदि जोंनि ओ बर' रायजोनि सुबुंफोरा फरायसालियाव थांनानै जि गोबां गि गेदमा गेदेमा सुबुं जाहैनो हाबाय बिथांमोननि सुबुङा बिथांमोननि मुङा दि दासिमबो जोंनि गेजेराव रायखां जाबाय थायो जों बिजाबफोराव मोनो बिथांमोना जि बर' गावनि रावाव फरायनो मोनाखैमोनब्लाबो गुबुन रावाव फरायनानैब्लाबो जों नि गेजेराव दिनै हाथरखि जानानै दङ दा बेनि उनाव जों जोंनिया समनि सम बाबोनै बाबोनै जोंनिया जोंनि फरायसालिफोरा माने साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबोबाय थादोंमोन आरो। दा जेरै गोदो गोदाय औ। गोदो गोदायथार जोंनिया फरायसालियानो गैयामोन रिषिमुनिफोरनावसो फरायहैयोमोन। बेनो फरायसालिमोन बेनि उनाव जोंना फरायसालिफोर फैबाय बिनि उनाव जोंनिया एसेबां मोजां नङामोन। जोंना गासिबो सोलोंनो गोनां आइजें आयलाफोरा जोंना गैयामोन। बेनि उनाव फैयै फैयै दाथ' गोबां दा थ' गोबां आइजें आयला दंसै सोलोंनो हानाय माबाफोर जेनेबा जोङो फरायनायनि अनगायैबो जुदि माबाफोर मावनोब्ला बेफोरनि थाखायबो जोंनिया गोबां मुवा बेसाद थाखाजोबो जा फरायसालिफोराव दा गोदो गोदाय फरायसालिनि न'फोरा एसेबां मोजां नङामोन जानांगौ दा फांखाबो गैयामोन गरम जायोब्ला दानि दिनावथ' मोजां मोजां फरायसालिफोराव फांखा दंजोबो गासैयावबो आरो एसि फोरबो दंबावलायोसो बेनि अनगायैबोथ' गोबां गुवार गुवार गेलेग्रा फोथारफोर थाबावो दानि फरायसालिफोराव
आब'
आरो गुबुन गुबुन
औ
खामानिफोरखौबो मावनो हायो दानि फरायसालिफ्राव दाथ' फरायसा होननानै बुङोब्ला दा जोंनि फ जों नि न' सिङाव हाबनानै फरायनायसिमल' नंलिया दा जोंना फरायसालि फरायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया दा जामबुंनि गेजेरजोंबो फरायनो हायि जाहैबाय
औ
दा जोंनिया गोदान कम्पिउटारनि मुगायाव जोंनिया थाखोफोरखौ जोङो दानिया मबाइल एबा कम्पिउटारफोरावबो दि जोंनिया लानो हाग्रा जाबाय दा बेबायदिनो जोंनिया फरायसालिफोरा सोलायबोगासिनो आरो गोदोनिफ्राय दासिम साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो सासे फरायसानि थाखाय फरायनो थाखाय मोजांसिन सुबिदा फैगासिनो दा बेफोराव जुदि सासे फरायसाया फरायनो मोनोब्ला गोबां बयो गावनि गियानखौ बाराय होनोनो हागोन आरो बे बै फरायसाया गोबां गोबां गोरों गोरा जानो हागोन नाथाय दासिमबो खायफा खाय औ औ
नोंथाङ दा बुंलांबाय गोदोनि समावबो रिसि मुनिफ्रासो फोरजोंसो सोलोङोमोन होननानै आरो गोदोनि समाव बेनो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो आरो गोदोनि समाव जोंनि समाव जेरै दंफां स्कुलफोरबो गैयामोन फरायसालिफोरबो गैयामोन दंफां सिंफ्रावसो जोङो दंफां सायाफ्रावसो जों फरायोन जेरै बे समाव जोंहा नांगौनि जेरै दानि आथिालनि बायदि लेखा बिलाइ एा बिजाब बिजाबफोरबो गैयामोन आं नोंथां जेरै जों औ जों माखासेफोरखौनो जों नांगौखिनि जेरै जोंहा लिरनो थाखाय आथिखालाव जों बाहायनाय ल फावथेन आरो जोंहा कारपििेनसलफोरबो गैयामोना नोंथां जेरै दानिया दानि बायदि जोंहा आथिखालनि बायदि जेरै दा जोंहा स्कुलफ्राव जोंहा फरायसालिफ्राव जों नुनो मोनो जेरै फरायनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि खेला धुला आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जा सोलोंथाइबो मोननो हाबावो जेरै फरायनायनि अनगायैनो गावबा गावनि बिजाबनि अनगायैबो जा नाथाय गोदोनि समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनामोना नोंथां खालि
औ नोंथां औ
औ नांगौखिनि जों गोदोनि समाव बिजाबफोरबो गैयामोन जेरै फरायसालिफोरबो गैयामोन जाहैबाय बिफां सिम बिांसो फरायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा आथिखालनिखौ नायोबा जोंहा फरायसालिफ्राबो गोबां जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा फरायसा फराइ बिजाबनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन जेरै लोगोसे फरायनायनि गेजेरजों जोंहा गेलेनायखौबो नुनो मोनसै आथिखालाव गेलेनायनिबो थासै आरो माखासे जों सानजुथिफोरबो फोरोंनाय जासै जेरै इंराजियाव बुङो कम्पिउटार आरो बर'आव बुङो सानजुथि आथिखालाव जों बेफोर सानजुथि होनना बुङो नोंथां बर'आव औ औ औ नोंथां औ औ सानजुथि होननानै बुङो जों बर'आव ओ बेखौ जों दा फरायनायजों लोगोसे जोंहा आथिखालनि फरायसालिफ्राव जोंहा बेफोरखौ गोरलैयैनो फोरोंनाय जायो। नाथाय गोदोनि समाव जों बेफोरखौ सोलोंनो मोनाखैना नोंथां।
औ नोंथां गोदो गोदायथ' आरो जिरायनो थाखायबो बेन्स गैयामोन फरायनायनि बिजाब लेखा दोननायनिबो माबा गैयामोन नालाय देक्स गैयामोन दा औ
दंफांनि बिलाइफ्राव बे लिरोमोन होन्नानै जों मोनथिनो मोन्दों आबै आबौनि खुगानिफ्राय औ औ औ। औ औ जानांगौ नोंथां बेफोर गासिबो सैथो गोजाना खोन औ औ औ नाथाय जों दा आथिखालाव औ औ नोंथां औ औ औ।
औ।
बिदिनो जोंनि दा आबै आबौफोरा जोंनो सोंब्ला जोंनो फोरमायो ना नोंथां। बिदिनो दा जों नुनो मोनो बेखौनो जों आथ आथिखालनि फरायसालि आरो गोदोनि फरायसालिफ्रा जोंनि गेजेराव दा गोबां फाराग जेरै फरायसाफोरा गोबां जाबाय आरो माखासे मोजां मोजां फोरोंगिरि फोरोंगिरिफोरबो उजिबाय जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो माबानानै दा गोदान गोदान गोदान मुगाजों गोरोबफानो सोलोंजोब्बाय दानि फरायसालिफ्रा नोंथाङा नाथाय गोदोनिखौ नायोब्ला जों खालि फरायनायल'मोन बेवबो थेवबो बेयाव नांगौखिनि मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायामोन ना नोंथां।
औ नोंथां औ गोदो गोदाय माने फरायसालियाव थांनाय होनबाथाय खायफा खायफानि थाखाय नाम लिरनो रोंनाय माबा मोनसे सोरनिबा थाखाय लाइजाम लिरनो रोंनाय बेनो गोबांमोन आरो गोदो गोदाय नाथाय दाथ' बेफोर खामानिफोरा जेबानो नंला नोंथां।
औ नोंथां जेरै आथिखालाव बेफोरो दा नामनि नो लोंनाय नाम लिरनो रोंनायल' जाालाना आथिखालाव गोबां रोंगौथि गोनां गोनां सुबुंफोर दंसै गोदान मुगायाव उजिबाय जेब्ला औ।
औ औ।
उनाव लोगो मोनलायसै नामा नोंथां औ औ औ औ दे। औ साबायखर।